हेलौ
औ नोंथां
नोंथां माने बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागैसो सावरायलायनो नागिरदोंमोन आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो
ओ जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' ओ गोबां रोखोमनि दं जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाया नङा होमबा नोंथां?
ओ जेरै जोंहा गामसा दख'ना लांगा ओ आर'नाइ जायखौ जों जोमग्राबो होनो। आरो हिनजावफोरनि जोमग्रा बायदि बायदि रोखोमनि बानायो आरोखि ओ जोङो ओरैनो गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' आजिखालि गोबां रोखोमनि गानो। नाथाय जोंहा जोंनि बर'नि होनोब्लाथाय जोंहा मैनलि फैयो मा ओ आर'नाइ गामसा ओ दख'ना जायखौ जों ओ गोबां रोखोमनि आगरफोर एरनानै ओ गावनि आखाइजोंनो एरनानै दानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दायोबो नाथाय नाथाय आथिखालाव गोबां खमिलांनो हमदों आरोखि बेफोरबो मानो होनोब्ला ओ जाय जोंनि दोरोङारि जेरै मेचिनफोरजों बानायनायखौ जों इन्डास्ट्रिफ्राव बानायनायखौ जों गोबां नुनो मोनबाय औ। ओ बेनिखायनो जोंना
मैन गाननाय जोमनायानो जाहैबाय ओ लांगा गामसा बेफोरबायदि आरोखि ओ जेराव जोंहा दाखालिसो ओ जि आइ टेक मोनलांनाय आर'नाइ
औ।
बेफोरबायदि आरोखि।
बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि माबायाव गोलैयो आरोना।
औ औ औ ओ नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
खेबसेबो बुंफिनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा उम जोंनि बर'नि जा गाननाय जोमनाय बिनि सायाव एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ। नोंथाङा जि दानि इसे फोरमायना होलांबाय आंबो बेनि सायावनो एसे फोरमायना होनो सानदों।
औ।
ओ जेनेबा नोंथाङा जा बुंलांबाय बर'नि गाननाय जोमनाय
औ।
ओ गामसा
औ।
ओ बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ।
दानानै
औ
माने गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै माने बेखौ लाखिबोदों आरो ना बरनि सिन हिसाबै बेजोंनो माने आरो बेजों लोगोसेनो माने बिब्दिनो दख'ना दखना हेल' हो नैबे फन हरबाय थादों आंनियाव